औ
औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां बा बा गोबावनि गोबावनि उनावसो नोंनि रावखौ खोनाफिननो मोनबाय मोजाङैनो नै दान्दिसे ओरैनो जिराय थुनानैसो दं आङो
ए ओम ओम
ओम
आंबो सा लोंबाय थानायाव बोरैबा गोसोखांनानै गोबावबो जाबाय खबर लायाखै होननानै
औ
न'खराव थिगानो दंजोबोबा
ए दङ जोंहाबो जेबो उसुबिदा बि दि गैथ'आ गैनायालाय
औ औ
ओमफ्राय माने ओ गोबाव जाबायमोन नालाय आङो नोंनि ओ माबाखौ दिनै फन फैनायखौ नुनानै बाददावखांलायदों आङो
उम आङो नै दायो माब थायोना गुवाहाटियाव पिजिआव हारसिं उम गोदाव सोराव मोननायखाय
अ जोबोद गोजोनथाव बिदिबा थां दा माथो माबोरैथो दङ आर सालफोरालाय
थिगानो दङ आङो बेहाय थाफैनाया मास मोनसे जाबाय आमफ्राय जोंथ' गामियाव बयबो मिलि जुलि थायो नालाय खाथि खालानिजों ओमफ्राय नैबेहाय फिसासा खथा रुमा हाबसोना था नानै माबा हां मोना मोना मोनलाय लांदों बेखौनो होनदों माने रावबोबो गैया सिनायनाय माख। खां गैया गाबज्रिनाय रायलायनाय गैया। हांथोनो थोनो मोननाय मोन नंदों आरो।
अ दे दे बिदिबा ओ ओ माबा मा होनो आङो नोंनो नोंजों रायलायनो होननानै ओ सानै सानैसो दंबाय थायोमोन नोङो हर हर दिनै आं जों रायज्लायनो हरबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों। नोंखौबा आङो सोलाबो सोलाबा मालाबा बिदिनो मिथिजोबस्लाबा नालाय। बेनि थाखायनो उ नोंनो बिदि फनबो हरनाय जायाखैमोन ओ ओ दालाय माथो खालामगा खालामबाय थायो दालाय?
आङो गुवाहाटीयाव?
खामा माथ' माबाफोर मावबायथागासिनो नामा?
गुवाहाटियाव?
औ।
गुवाहाटीयाव?
औ औ।
आङो दायो है इदिनो प्राइभेट जब मावनानै दं। थयो।
औ।
उम।
बिदि जाथाराखै खेबसेबो नों बे बोरमायाव। ओमफ्राय माला थांनो लुबैदो आङो। खेबसे।
दे फै।
उम थां ओमफ्राय था आंथ' गोदान जागोन नालाय नोंथां। नोंथाङा आंखौ दैसिननांगोन। ओरो ओ। आंथ' बिनि सोमोन्दै गोदानथार जाहै मेना ओ। ओरैनो थां
जागोन दे आं दं ना।
दा माबायदि दङ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां नों थायो जेला
हागोन हागोन माने आंबो मास मोनसेल'सो जादों नालाय आंनि थाखाय बेबो बहुत गोदान। दायो माने हान्थिनाय मानाय आंबो बारा इदिनो मोनथिया अब्लाबो ज' बेरायनानै एक्सप्लर खालामसै अबाव मा दं मा गैया। खोनाबाय? खोनादों ना। खोनादों।
मोन।